गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामग्लायनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन सानजौफुनि। गाहाम हामलायनाय थाबाय।
औ नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा सम दङमोनब्ला आङो एसे बैसागुनि सायाव। बर'फोरनि बैसागुनि। सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दङ ना।
औ दङ नोंथां सावराय जागोन।
औ बिदिब्ला ओ बैसागुखौ माबायदि फालियो आङो एसे फोरमायनानै होनि नोंथांनो आरो आं नोंथांनि। बो नोंथाङा आंनो नोंसोरनियाव माबायदि बैसागोखौ फालियो नोंथाङा एसे फोरमायगोनखौ आंबो मिजिंथिबाय नोंथां बिदिब्ला आं। बैसागुखौ जोंना माबायदि फालि एसे फोरमायनानै होग्रोदोनि।
औ औ जागोन नोंथां।
औ नोंथां जोंनि जोङो बैसागुखौ मोननै बाहाव। ओ फालियो फालिनायाथ जोङो हबथायानो फालियो अब्लाबो जोङो जोंनाव मोननैल फालिनाय जायो। मोननैल फालिनाय नुयो जेरै मोसौ बैसागु आरो ओ मानसि बैसागु ओ मोसौ बैस सागुखौ जोङो बैसागुनि से साननि आगोलाव जोङो बै मैसागु ओ मोसौ बैसागु हिसाबै खुंनाय जायो ओ बे मोसौ बैसागु खुंनाय समाव जोङो ओ बैसागुनि से साननि आगोलाव जोङो फुंनि समावनो जोङो बो मोसौनो ओ थाव थाव गुबै फोननाय जायो जेरै ओ थाव गुबैखौ जोङो मानिनानै लानाय जायो जे मोस सौआ बेराम आजारनिफ्राय बारगनो हायो ओ थावखौ जोङो आसुगुराव आरो मोसौनि गङाव फोननानै होनाय जायो ओ बेखौ फोनखांनायनि उनाव जोङो बायदि रोखोमनि ओ फिथाइ सामथाइ ओ नागिर ना लानाय जायो जेरै मोसौखौ थुखैनो थाखाय जेरै जोङो ओ लाव फान्थाव हालदै दिग्लिथि बिलाइ थाराय गाज्ला बिदि ओ बुथुमनानै लानाय जायो आरो फान्थाव लाव हालदै बायदिखौ जोङो हानानै लानाय जायो हानानै लानायनि उनाव जोङो बेखौ न'फो न' बा ओ माइनाव बा बाख्रि फोराव ओ जों बेखौ माला सुनानैबो दोननाय जायो बेखौ माला जाखिनि माला सुनानै आग्लायबाय बेखौ जोङो मोसौनो थाखाय दोननाय जायो
औ औ
जों बेखौ ओ जेब्ला मोसौखौ थुखैयो अब्ला बेखौ जोङो दैमा सेराव लांनानै मोसौखौ थुखैनाय जायो जोङो मोसौखौ फा ओ न निफ्राय फागाजों खाना लाबोनानै जों दैमा दैसायाव थुखैनाय जायो जेब्ला मोसौखौ थुखैयो यो अब्ला जोङो ओ बर'फोर बर' खुगा मेथाइ दङ बेखौ जोङो ओ खननानै थुखैनाय जायो जेरै मेथाया जादों लाव जा फानथाव जा बोसोर बो बोसोरि एर हानजा हानजा बिदि ओ मेथाइखौ खननानै जोङो थुखैनाय जायो बै सानाव जोङो मोसौखौ ओ सारोनै हगारना दोननाय जायो दोनदाल होनाय जाया आरो बै बेयावनो जोङो दैमायाव जोङो जा मोसौखौ खानानै न'निफ्राय खानानै लाबोदोंमोन फागाजों बै फागा खौ जोङो न'आव लाङा लासिनो ओ दैमायावनो गारनानै फैनाय जायो ओ आरो बिनि उनाव जोङो जाय मानसि थिया मोसौखौ थुखैदोंमोन बै मानसिया दैमायाव खनसे ओ थब्ल'नानै ओ फैनाय गारनानै दैयावनो दोनबोनाय जायो फागाखौ आरो ओ बि दिनो साइ मोसौखौ सानसे सारोनाव हगारनायनि उनाव जोङो मोनाबिलियाव ओ बावथाय बावो मोस एबा बेखौ जोङो बो मोसौ गलि बावनाय होननानै बुंनाय जायो ओ बे बावनायाव जोङो फागाखौ बावो आरो बावथायाव जों बायदि रोखोमनि बावउथाय होयो ओ बिनि उनाव जोङो मोसौखौ जेब्ला खायो अब्ला जोङो फागा गोदानजों एबा दुरुं गोदानजों जों बै बाउनाय फागाखौ जोङो मोसौखौ खानाय जायो ओ आरो बिदिनो नैथि ओ सेथि सानाव ओ मानसि बैसागु हिसाबै खुंनाय जायो बै सानाव जोङो ओ गिदिरखौ खुलुमनाय गिदिरा उनदैखौ अन नाय मान होनाय बिदिखौ लानाय जायो जायो आरो जोङो बैसानाव ओ फुजा होनाय जायो बेयाव जोङो फु जायाव ओ बायदि रोखोमनि बावथाय बावो बिदिनो जोङो ओ नैथि साननिफ्राय आरो बैसागु मोसायो ओ बैसागु मोसानायखौ जोङो बो आबौ आबै ओ आदै मादै बिदिनो ज' जालायनानै मोसायो जोङो स्नि साना लासै ओ आरो स्नि सानखालि जोङो सेजौ सेथा मैगं जायो ओ आं नोंथां बे सेजौ सेथा ओंख्रि मैगंखौ जों आङो एसे फोरमायनानै होनो सानदों ओ आं जा खिनिखौ मिथिगौ बे खोथाखौ बुंगोन आङो सेजौ सेथायालासेथ' आं बुंला ओ जेरै ओ खेरादाफिनि थागाय गाज्ला थाइजौ खानथाल ओ ओ दिंखिया ओ खुंखा बिदिनो बायदि रोखोमनि मिथिंगायाव मोननाय गोखा गोखै बिदिनो होनाय जायो होनानै जों ओ जों बैसागु मोसानायाव दामजु लानाया खाम जथा सेरजा आरो औवाजों बानायनाय थरखा बिदि लानाय जायो आरो बिदिनो जों मोसा खांनायनि उनाव जोङो बोथिसे जानाय जायो जेरै बेफो खौ जोङो लावखार ओंखाम जानाय होननानै बुंनाय जायो बिदिनो जोङो ज' जाखालि जेब्ला ओ ज' जयै जायो बै सानखालि जोङो बैसागुखौ बिदाय हो होनाय हिसाबै एसे रंजाबावो आरोना नोंथां नोंथांमोननियाव माबायदि बुस फालियो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा ओ जाबायदि बुंलांदों जोंनि ओनसोलफोरावबोथ बिदिनो फालिनाय जायो जेरैहाय नोंथाङा बुंलांदों जे मोसौ सान आरो मानसिनि सान बे मोननैखौ फालिनाय जायो जोंनि जाय ओनसोलफोरावबोहाय ओ आंबो नुनो मोन्दों मा ओ जोंनावबोहाय माने बिदिनो नों सा बुंलांनाय बदिनो सेम बैसागु फालिनायखौ नुनो मोनदों आरोखि
औ नोंथां
नाथाय दानि जुगावहाय गोदोनि बैसागुआवथ बेफोरबायदि फालियोमोन नाथाय आरो नुनो मोनबावदों मा दानि जुगावहाय जोंनियाव बैसागु फालिनाया मा आरो गोदान जेरैहाय जोङो नोंथाङा बुंदों खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै बैसागुखौ माने मागिनो थाङो होननानै
नाथाय जोंनि जुगाव जोंनि ओनसोल फोरावहाय नुनो मोनदोंबा आङो दानि जुगाव सोलायनाय नुनो मोन्दों गोबांखौनो ओ माने सिख्ला बा सेंग्रा बा गथ' गथायाय जा बुरै बोराय जा बे खौबो आङो नुनो मोनदोंखि ओ माने जोंनियाव बिदिनो दामग्रा आगजु ओ माने गोदान ओंखारनाय जा मिउजिक सिस्टेम बा गान दामनो हानाय बे बक्सखौ लानानैसो जोङो ओनसोलफोराव गोबांखौनो मोसानाय नुदों आरोखि बेनि उनावहाय जोङो मा बे मोसानाय दामग्रा आगजु लानानै बक्सफोरखौ लानानै मोसानाय नुदों आरो मा दंबावो मा जोंनाव बैसागो बोथोराव मा जोंनाहाय ओ बिदिनो स्टेज प्रग्राम बा फांसन बिदि बनायनायखौ नुनो मोन्दों दानि जुगावहाय सोलायबाय बे स्टेज प्रग्रामाव जोंना बैसागोनि से खालारनिफ्राय माने स्नि सानसिम जोङो स्नि खालारसिम बिदिनो जोङो फार्स्टआवनो खेला बा गथ'फोरनि बा उन्दैफोरनि बोराय बुरैफोरनि बिदिनो सेंग्रा सिख्ला फोरनि खेला होनाय नुनो मोनो फार्स्टआवनो बे खेलायावहाय जोंना मा गथ'फोरनि थाखाय जोङो प्राइज होनाय जायो बा बोराय बुरैफोरनि थाखायबो फैसा जेनेबा रां होनाय जायो बेबायदि नुनो मोनदों प्राइज बा बान्था बेखौ होनाय नुनो मोनदों आरोखि जेरैहाय जोंना फार्स्टावनो गथ' खेलाया जाहैबाय मा गथ'फोरनो जोंनाहाय खारनाय बादायलायनाय होयो जेरैहाय सेजौ किल मिटार बा नैजौ किल मिटारनि खारनाय बादायलायनाय होयो बेनि उनावहाय जोंनाहाय मा काबादि गेलेनाय बादायलायनाय होयो बेनि उनावहाय दै बोरि जे पारपानि बेखौ गेलेनाय होननाय नुनो मोनदों बेनि उनावहाय सेर खेला ज बेयो ज बे मा जोंना सेरनि मिउजिक सेर बेखौबो होनाय नुनो मोनो बेनि उनावहाय मा जोंना बिदिनो दुरुं बोलायनाय बिदिनो बेखौबो होनायखौ नुनो मोनो खेलाखौ बेनि उनावहाय बेडमिन्टन बेखौबो खेलाखौ गेलेनाय होनाय नुनो मोनो बिदिनो खेलाखौ गेलेनो थाखाय जोंना मा फार्स्ट थावहाय जोङो गामिनिनो खाथियाव थानाय खाथि खालायाव थानाय फिल्डआव लाङो जे गामि गंसेनिनो फिल्डाव लानानै थांनाय जायो बेखौ खेलाखौ होनो थाखाय फुङावनो गासै खौबो जे रायजो राजाखौ जयै लाना थांनाय जायो बेहाय बेनि उनाव सासे बेयावहाय जोंना मा केपटेन थागोन बा खेला बेंगिरि सासे थायो केपटेन बेनि उनावहाय बे खेलाखौ जागायजेननाय जायो बिदिनो जागायखांनायनि उनावहाय खेलाफोरा जोब्बाथाय बेयावहाय जोङो स्टेज फारसे थिम नेक्स्ट दिना जेनेबा बिदिनो खेलाफोरखौ बिदिनो सानसेयावथ' होजोबनो हाया हाया नङा होमबा नोंथां सानस से बा सानै बा सान थाम बिदि सानब्रै बिदि गाहामालासेसो जों खेलाफोरखौ फोजोब नो हायो गोबां खेला थायो नङा होनबा नोंथां फुटबल बायदि आरिबो थायो क्रिकेट बायदियारिबो थायो बेनिखायनो जोङो मा गासैबो खेलाखौ फोजोबखांनायनि उनाव जोबनायनि सानसे सिगां बि दिनो जोबनायनि सानसे सिगां स्टेज पग्रामा जोबनायनि सानसे सिगांबा जोङो मोसानाय बादायलायनाय बा बाथ्रा दान्थेनाय नाय बादायलायनाय गान खननाय बादायलायनाय खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय आरि खौ होनाय नुनो मोनो बिदिनो बेखौ होखांनायनि उनाव हाय जोंना मा जोबथि सानावहाय बेनि फ्राइस जे बान्था बेखौ जोङो गथ' फोरनो बा बोराय बुरैफोरनो बा सेंग्रा सिख्लाफोरनो जोङो बान्थाखौ रानना होनाय जायो आरोना बे जोङो बान्था राननाय होनाय टाइम आवहाय जोङो स्टेजाव बा जौस्राङाव जोङो सासे आलासि बा गाहाय बेंगिरि बिदिनो आलासि महरै जोङो बरायनानै सासे मानसि लिंहरनाय जायो बियो बिदि मानसि लिंहरनायानो जाहैबाय मा जोंना सासे सोरबा बिदिनो बर'फोरनि बा गथ'फोरनि एसे बुजायनो हानाय बा गोरों फरायनानै जेनेबा गोजौ थाखोनि फरायनाय मानसि खौ जोङो लिंहरनानै लाबोनाय जायो आरोना नों थां बेहाय औ औ नंगौ नों गुन गोनां मानसिखौ जोंना बेहाय लिंहरनाय जायो। बेनि उनावहाय जों बेखौ लाबोनानै उनावहाय जोङो बेखौ जौसाङाव जेब्ला थिखांगोन जों बेयावहाय बेखौ गांसे आर'नाय जोंबा गांसे जे खिजाया फालिजों जोङो बेखौ बरायनानै लानाय जायो। बेनि उनाव हाय जोङो बेखौ दसे समनि थाखाय बिनि बुंनाय बा बुंफोर नाय खौ जोङो बुंगोरनो होयो माने बेखेवनो होयो। बेखौ बेखेव खांनायनि उनावहाय जोङो बेनि गासैबो जा प्राइज गथ'फोरनि बा बोराय बुरै बा सेंग्रा सेंग्रा सिख्लानि बिदिनो बिसिनि प्राइज जा मोननो गोनां बान्था बेखौ जोङो बे आलासि गाहाय मेन गाहाय आलासि बा बिनिनो दैदेनगिरि हिसाबै जोङो ओ जायखौ जोङो बरायनानै लाबोदोंमोन जों बे बेनि आखाइनि